सावन फैयाखै
आं खोना हादों औफ
औ खोनाबाय
मा खालामदों दा नोंथाङा
दा आं जाखांनानै दंथ'यो आं मोनाबिलिनि जाखांबाय नोंथाङा दासान्दि मा खामानि माव बेस्थ' जानानै दंथ'यो
फैयाखै
नोंथाङा दा दा सान्दि मा खाम खामानियाव बेस्थ' जानानै दंथ'यो।
अ आंथ' दाख्लै थांनाय बैसागनिफ्रायनो माने जोंहा सिगां समनिफ्रायनो गय बागान गायनो होननानै रेडि जानानै दंखायोमोन नालाय दा बेनिनो बिराद बेस्थ' जानानै दं आं दासिमबो
बिदिब्ला नोंथाङा बागान खालामनायाव मुखुब जानानै दङ
नंगौ नोंथां माने आङो दाख्लै बैसाग जेब्ला अखा हाजेनदों बे बैसाग समा बिफां लायफां गायनायनि थाखाय जोंनि बे ओनसोलाव जोंनि आसामाव बहुद माने मोनसे मैल' गोनां बोथोर बे समखौ जों नागारबाथाय उननि समाव बिफां लायफां गायनो थाखाय जों फोथांनो खस्थ' मोनो नोंथां बेनिखायनो आङो बे समखौ ओरैनो हगार हराखै। आङो गोबां मानसि लादेरनानै गय गायगासिनो दासान्दि।
नोंथाङा गुदिनिफ्राय खोन्थानो हागोन नामा गय बागान खालामनो थाखाय सिगांग्रो जों मा खामानि मावग्रोनांगोन।
मोजां खोनाफैयासै नोंथां
नोंथाङा जे गय बागान बानायदों बा-बानायगासि नो अब्लाथ' गय बागानखौ माब्रै बानायो नों
अ नोंथां जोबोद मोजां सोंथि नोंथाङा जोबोद मोजां सोंथि खालामदों आं आंनि गायनायखौनो खोन्थानोसै बिदिब्ला दा जोङो गिबियाव गय बागान बानायनोब्ला गय फुलिखौ जोङो थाम बोसोर सिगांनिफ्रायनो जावैनानै रेडि खालामनानै लाग्रोनांगौ जेब्ला थाम बोसोर ब्रै बोसोर जायो गय फुलिया अब्ला बेनि गोजौआ ब्रै फुट नहले थाम फुट
सावुन फैयाखै
खोनानो मोनाखै
खोनायाखै ना
दासो खोनाबाय
नोंथां माने जेब्ला जों जायखौ फुलि खालामनानै लागोन दै
बे बेखायनो जोंङो
खोना मोनाखै